औ
औ नोंथां खुलुमबाय
गोजोन सान गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांसिम जासिबाय ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथां मा खबरमोन नोंथां जेन'बा मानि सायाव रायलाय नो
दा जोङो जोंनि रोंगौथिखौ रायज्लायनो नागिरदों जेनेबा नोङो बर' हिसाबैथ' बर' हारि हिसाबै जेरै नों नोंथाङा आबाद मावो आंबो बेबायदिनो जिब जुनार फिसियो आबाद मावो बिदिबा जों रायज्लायनोसै नामा नोंबो नोंनो रोंगौथिखौ बुजायदो आंबो आं रोंगौथिखौ फोरमायनोसै
अह जागोन नोंथां दे होमबा दाथ' दैज्लां बोथोर नोंथां जेन'बा जोंहा दाथ' आबादनि बोथोर जेन'बा जोंहा दा गिबियावनो मा माइ गायनाय बे जागासिनो आरो ओमफ्राय आं बिनि अनगायैबो माखासे आबादफोर मावो आरो जेनेबा फाथो आबाद बिदिनो दा
माइ आबादनि ओ मारै मारै मावो नोंथां आं बेखौ फोरमायनोसै नोंथांनो जेनेबा माइ आबाद मावनायाव मा मा नांगौ जोंहा दा बिदिनो जोंनो सिगाङावनो माइ आबाद मावनो थाखाय मा नांगौ जायो माइज्लि नांगौ जायो दा बे माइज्लिया मा माइज्लिखौ जों मारै मोनो होमबा जेन'बा जोङो बै बोसोराव थांनाय बोसोराव जोंहा
खोनायाखै थांनाय बोसोराव जोंहा गायनाय माइखौनो जोङो मा खालामनो जोलैनि थाखाय दोनो आरो दा